हेल'
औ औ ओरैनो दंना नोंथाङा
औ
औ दा होनबा जों गाननाय जोमनायनि सायाव रायज्लायनोसै ना औ गाननाय जोमनाय होनब्लाथ' जोंनि दा ट्रेडिसनेल बर'फोरनि ट्रेडिसनेल दड्रेसाथ' जोंना दख'नायानो दख'ना आरो आर'नाइ बेफोरनो आरो जों दख'नाखौ दख'नाखौ बोरै दायो बेफोरखौ रायलायनो हागोन आरो नोंथाङा दख'ना जि दानो रोंगौ नामा
जिदानोथ' बिदि बांद्राय रोङा एसे एसे रोंगो
औ आंथ' दाफेराखैबो दानोबो रोङा आरो जों जि दानायाव मा मा बाहायो नों खोन्थानो रोंगोन नामा
बिदिनो एसेसे खोन्थानांगोन दे
देलाय
उ जिखौ जों ओ गिबियावनो जों हिसान हिसान सों हिसान माने सिखौ जों फार्स्टावनो सोंग्रोना लायो
औ
जों बे माहि दागोन बेखौ जोङो बे दख'नाखौनो बुंबाय आङो बिनि जखा मथे गासैखौबो सोंना लाबाय गांबेसे लायो बिदिनो सोंबाय बिनि उनाव मो फाननानै जों बेखौ हिसानाव जोङो जाय मोनब्रै खुथिया दान नानै समान समान दानना लायो आरो ना
औ औ
समान जखानि ओमफ्राय हिसान हिसान बेयाव सोनानै सोंबाय बेयाव जोंनो माखु गान दै बिदिनो जेन्थोर इसानाव बिदि नांगौ आरो ना जोङो खुन्दुंखौ सायो ओ जेेनथोरजों साना लाबाय
औ
साना लानानै जों जि सोंनायाव जों बिदिनो माख' सोनानै जों दायो आरो ना
औ
ओ बिदिनो बिबारबो एरनो हायो बिबारखौ आरो जों मोनसे गनसा बा गनखौ जों नांगौ जखानिफ्राय एसे मोजां दाना लानानै नै ओ बिदिनो खुन्दुंखौ जों मा खालारनि बिबार एरगोन बेखौ ओ मो सेम ओम माने ओमफ्राय डाटा दोंब्रै दोंबासो लानानै आरो इदि मोजां थनना लायो गन मोनसेआव ओमफ्राय बिदि थनना लाना माने जों बिबारखौ बिदिनो जेनेबा ग्राबफोरनिफ्रायबा बिदि एरखांनो हायो एरनो हायो आरो ना नायनानै ।
औ औ
बिदिनो जायो ।
दाथ' दानाय लुनाया उ गोदानै दानि मानसिफोरा बांसिनानो दानो नागेरा बायनानै गाननो ना आरो औ
दानि मानसिया दालाबो मिसिं ओंखारजोब्बायनाा गासैबो दख'ना मि सिं गथाय दख'नायानो जा गामसायानो जा गासैबो मेसिङावनो हामजोबो ।
औ।
बिदिनो बिबारफोरा दखनानि हाजो आगर, दाावराइ मोख्रेब, दिंखिया बिबार
औ बेलेग-बेलेग आयदानि आगर दं ।
ओ आगर गंखं
उम ।
बिदिनो ।
गोदोनिफ्राथ' दानाय नोनो गानोमोन आरो बाङा बायनानै गैयामोन दानिनिया आरो मिसि इंआव दानायखौ।
औ आरो गोदो जि दानो रोङैबो गैखायामोन। गासिबो रोंखाजोबखायोमोन । दानियाथ' रोंलानो साफा सानैल'सो रोंगो आरो ओ गोदोनिजों आरो दानिजों फाराग नुलांबाय आरो देनाङालासेथ' जि दानायखौ नुनोनो मोननाय नंला ।
उम उम।
दाबो साफा सानैल'सो दायो ।
औ। नोंथाङा दख'ना गानना मोजां मोनो ना मोना?
औ मोनो ।
औ दख'नाखौथ' जों मोजां मोनखायो नालाय गासि बो गाननो फुजा हाबाफोराव उ ।
औ।
दा जों बैसागो फोर मोसानाय फोरावबो दख'ना गानाबानो जायाना आरो आर'नाइ फालि बेफोरखौ लाथार नांथारगो आरो बैसागु मोसानायफोराव ।
औ।
उ आरो जों गोजानाव थाङोब्लाल'सो गस्लाफोरखौ गाननाय जायो आरो ।
औ पुजा, हाबा बिदिबा गासैबो दखनायानो ।
उम। दानिफोरा आरोबां खायसे-खायसे दुरजि बिदिनो सिखायना लानानै गाव गावनो आखाइजों सुनानै फा नो आरो गस्लाफोरखौ
औ।
हायो बेफोरखौ रोंबा मोजां आरो गावनि आखाइजों गावनि गोसोबायदि गाननो माबायदि गाननो लुबैदों बेखौ सुनानै गाननोबो हायो आरो रोंबालाय बेफोरखौ । बेनिखायनो सिखायना लानाया मोजां आरो गासैखौबो। दाथ' गावबा गाव हारिना गावबा गावनि गाननाय जोमनाय थाखायो नालाय जोंनि बर'निया दख'ना, हारसाफोरा सारि गानो बिदि आरो । हौवाफोराथ' आरो बर'फोरा गामसा गानो आरो आ हारसाफोरा बि लंपेन्टखौनो गानो आरो लंपेंन गसलायानो आरो जोंनि बर'आबो बहाबा। थांबा लंफेन गस्लाखौनो गानो न'आव थाबाफोर लसो गामसाखौ गाननाय जायो। उम। आदसा ओ खायसे धुति बोरायफ्रा धुति गानो आरो। उम। जोंनिया बर'फोरा न'फोर लाबाथाय हिनजावफोरा मेक्लाफोर गानना थायो आरो मेक्ला खनादों दा मेख्ला होनोबा नों बुजिदों ना मेख्लाखौ अग्रंखौ होनो ना नोंसिोरनिखै मा होनो मे
औ औ जों मेख्ला होना बिदिनो अग्रं होनो अग्रं दख'ना न'आव थायोब्लाथ' गाससिबो बिखौनो गानजोबखायो
औ मोजांबो मोनो गरमफोराव कमफर्टेबोल मोनो आरो
दख लांगाखौथ' आरो
औ औ न'आव थाबाय थानायाव आरो एसे गिदिरबो दायो नालाय दाबोल गाननायबायदि जायो गरमाव खस्थ' मोनो आरो ओम
लांगाफोरखौथ' आरो दानायखौनो नुला गाससिबो मिसिं
औ दाथ' जोंनि आरो माआलासिफोरनो मान बावनायाव जों आर'नाइखौनो होयो आरो बर'फोरा हारसाफोरा आरो बिहु फालि होयो जोङोथ' बर' आर'नाइआ जिअ'टेक मोनखाबाय नालाय
ओय
उम आर'नाइयाबो गोबां बेलेग बेलेक कालारनि थायो आरो ओ गोसोम थायो गोजा थायो गुफुर थायो दा आरो इन्दिनि इन्दिनि आर'नाइबो थायो आरोना इन्दिनि दा इन्दिनि लाफेरबायना लाफेराखौ
आं लाफेराखै
औ लाफेराखैना लाफेराखै आंबो आं बे दाफोरखौसो नुदोंमोन आरो खाथियावनो न'खाथियाव जोंनि आरनाइ बिदिनो वइफिं लाबोनाय दंना बे बिसार दायो आरो बिदिनो इन्दिनि आर'नाइबो गायो इन्दि फालिफोर दानाय नुयो आरो
औ
उम दा इन्दि बे खुन्दुंखौ जों दायो खौथ' जोङो इन्दि एम्फौनिफ्रायनो बानायोना एम्फौखौ फिसिनानै होयो इन्दि बिलाइ औ एम्फौ लाथानिफ्राय बेखौ मोनो आरो जों फिथोबफोरखौ एम्फौ लाथानि फिथोबनिफ्रायनो जोङो खुन्दुंखौ बानायो आरो बे इन्दि खुन्दुंखौ ओम इन्दि खुन्दुंआ इन्दियाथ' दामाबो गोसा थार इन्दिनिया हिन्जाव गोदान हिनजाव गोदान गान ओ हिनजाव गोदानना गान्नाय दख'नाखौ मा होनोमोन
दखनाथाउसि
थावसि दखान थावसि होनो ओम
औ
हिन्जाव गोदाननोथ' जों बर'फ्रा एखौ होखाथारो आरो गाननो
औ दखलानो औ
हाबायो।
हाबायाव
उम दखनाखौथ' दा ओं दख'नायाबोथ' गोबां नाम थायो आरोना मा मा दखान मथा आंथ मथा खम मिथिगौ
आंबो खुन्दुंफोरनि मुंखौ मिथियानो
औ। मासस ना मा होनो मा दा मास्रास बेफोरखौनो ओं
जिखौ आरो ओंखामजों माइरं ओंखाम माबा खालामनानै खुन्दुंखौ रुनानै रैदाइबार बांसिन मोजां जायै खुन्दुङा माइदि होनाय ना मा होनो बेखौ औ माइदि होनानै दायोब्ला औ
उम उम
बिदि दायोबा बांसिन मोजां जायो। दानि मिसिंनि ओम औ।
गोदोनि आइजोफोरासो मिथिसोगारो बिदिफोरनि नामफोरखौ। गावसोरनो दानानै गाननाय नालाय बिसोरो गासिखौबो मिथिजोबबो आरो दैनि दानि मासिफ्रा बेफोरखौ बारा मिथिनोनो नागिरा आरो दानि सिख्लाफोरा
औ माने दानाय मोनबालाय दाबो दाबाय थानाय मोनबा गोदोनि बायदि बिदिनो होनोमबानिया जोंबो मिथिबायमोन
ओं दाथ' जों बायनानैसो गानो ओम
खमायलांजोबबाय ओंखायनो गोमालांजोब्बाय आरो नुनायाबो जों बुंनोबो। हाया हाया जालायलां
ओं दानो रोंबाल मोजां जायो आरो गाव निजा दानो हाबा जों गामसाफोरखौबोथ' आरो दानायखौबो गानोबा मोजां आरो फालिफोरखौ दानो हाबा मोजां उम
खुन्दुङा एसे बेलेग जाखायो दानायनि सिया बेलेग जायो आरो बारायनायनि सिया एसे बेलग जाखायो।
उम दे होनोमबा दे नोंथ' टाइमा जाबायनाा जोंना
औ दे।
उम